हेलौ
औ
औ नोंथाङा दा मा खालामबाय दङो
आं दा ओरैनो जिरायगासिनो दं नोंथां
औ न'आवनो दोङोना बहाबा दों
औ न'आव दों नोंथां
औ दा आं नोंथाङा जुदि सम दोङोमोनबा आं नोंथांजों फंनैसो सावरायनो होन्ना सानदोंमोन
औ सावरायजागोन दे
दा सावरायनायानो जाहैबाय देहायारि एबा देहायारि सावस्रि माबोरै माबोरै बेमार आजारनि सोमोन्दै बा जोंनि थासारिनि सोमोन्दै बेफोरबायदिनि सोमोन्दै आं नोंथांजों सावरायनो सानदों
औ सावरायजागोन दे
औ दा देहायारि सावस्रि होननानै बुङोबथ' नोंथाङाबो मिथिखागौ दा आङो सावरायनायनि सिगां नोंथां खौ एसे देहायारि सावस्रिनि सोमोन्दै फंनैसो बुंग्रोनो थाखाय आं बुंनाय जाबाय
औ नोंथां देहायारि सावस्रि होनोब्लाथ' जोंना देहायानो मानसिनि थाखाय आगोमा सम्पद नङा होनबा जोंनि देहाया गाहामै थायो ब्लासो जोङो गोसो मोदोम मोजाङै थायो आरो नाथाय बेरामारिजों जोङो गिनांगौ जायोब्ला देहाया लोरबां जायो आरो देहायाव माखासे जे आदार थादेरसानि आंखालाव गुबुन गुबुन रोखोमनि बेराम जानायखौ जों नुनो मोनो नङा होनबा बेफोरबायदि आदारनि थादोरसाफोरनि आंखालाव जानाय बेरामफोरा जादों आंखाल बेराम बे बेरामनि अनगायैबो माखासे बिस गोनां जिउसानि गेजेरजोंबो गुबुन गुबुन बेरामा जायो आरो सासेनिफ्राय गुबुन सासेनिसिम गुबुन गुबुन रोखोमै गोसारनाय बेरामानो था सनन्देरग्रा बेराम बे सनन्देरग्रा बेरामफोरा सरासनस्रायै बेक्टेरिया भाइरास आरो फिलौनिफ्राय जायो सन्देरग्रा बेरामा गुबुन गुबुन रोखोमनि दङ जेरै कलेरा मेलेरिया इनफ्लुयन्जा जन्दिस आरो टाइफयद आरियानो सनदेरग्रा बेराम आरो सम बायदियै बेफोरखौ होबथानायनि राहा लाब्लासो जोङो बेफोर बेरामनिफ्राय बारग'नो हागोन जोंनि आसामनि बारहावाया सिदेम जानायनि जाउनावनो बेयाव सन्देरग्रा बेरामा गोबांबा बांसिनै जायो आरो बा जोङो जानायखौ नुनो मोनो सुदेम बारहावानि थाखाय आसामाव एजमा बा ओ दाहाय बेरामनि अनजिमायाबो गोबां जानानै फैबाय माब्लाबा बे सनजदेरग्रा बेरामफोरा मारखिनि महरबो लायो जेरै कलेरा दिसेन्ट्रि बायदि बेरामा ओनसोलाव साग्लोबनानै मारखिनि महर लायो आरो जाउनाव बेरामजों भुगिनांनाय गोबां सुबुङा थैनांगौबो जायो इनि थाखाय ओ जोङो बेफोर बेरामाव गोग्लैनायनिफ्राय बारग'नो थाखाय ओ नांगौ रोखोमनि राहाफोरखौ लानांगोन आरो दा जोङो देहाखौ रैखाथि लाखिनो थाखाय जोङो सानफ्रोमबो दुगैनानै आरो जि जोमफोरखौ सिखोन साखोन जोङो लाखिनांगोन आसुगुर खानायफोरखौ जोङो सम सम हासबाय थानांगोन आरो आ दार जानायनि सिगां आखाइ आथिंफोरखौ जोङो साबोनजों मोजाङै सु नानै लानांगोन आरो थि जखानि आदारखौ जोङो जानांगोन मानो होनबा बांद्राय जायोब्ला जोंनि देहानि थाखाय मोजां नङा आरो आरो बेनिफ्राय न आरो सारगि न' आरो सोरगिदिंखौ जोङो साखोन सिखोन लाखिनांगोन जोंनि ओनसोलफोराव बांसिनानो प्लास्टिक बा दाखोर दालाफोरखौ जोङो ओ लांगोनाफोरावनो गारनानै दोनो बा इसि न' न' खा थिफोरावनो जोङो गारनानै दोनो नङा होनबा बेनिफ्राय सेवनानै मा‌ खासे जिउसाफोरा सोमजियो। बिनि थाखाय ओ जोंनि बेराम आजारफोराबो बांसिन जाबोनो हमबाय आरो आरो माखासे जाग्रा मुवाफोराव जोङो बांसिनानो मुलै मुलिरिफोरखौ जोङो बाहायनायखौ जोङो बांसिन नुनो मोनबाय। थ जोङो माखासे मैगं थाइगंफोराव बा ओ आबादफोरावनो जा जोङो जानाय आदारफोराव जोङो बांसिनानो ओ मुलिफोरखौ जोङो बाहायो नङा होनबा
औ
देरनायनिफ्राय लानानै जौनायनिफ्राय लानानै माखासे मुलिजोंनो जोङो आबादफोरखौबो मावो बा जोंनि जानाय आदारफोरखौबो जोङो बे मुलिजोंनो फोथांना लाखिनाय बायदि जायो आरो बेनिखायनो माखासे बेरामफोरा जोंनि गेजेराव ओ बांबोनो हमबाय जोंनि थाखाय जोंनि ओ जा देहा सावस्रिफोरा गाज्रिसिन जालांनो हमगासिनो दङ नङा होनबा। बेबादिनो माइ आबादफोरावबो जोङो हासार हासारनिफ्राय लानानै गोदोथ जोंहा ओ‌ गोबोरखिनिफ्रायसो ओ जोङो हासारखौ बानायोमोन आथिखालावथ गोबां रासायनारि हासारफोरखौसो बाहायनाय नुनाय नङा होनबा बेबादिनो जोंहा हाग्रा थैनाय मुलि बेफोरखौबो जोङो गोदो बाहायामोन आथिखालाव बे मुलिफोर खौबो जोङो बाहायो बेनि थाखाय माखासे बेरामफोरा बेफोरनिफ्रायबो जायो आरो। बेनिफ्राय ओ ओम एम्फौ एम्फौनिफ्राय जोङो आबादफोरखौ एम्फौनिफ्राय बासायनो थाखाय जोङो मुरै मुलिफोरखौ होनाय जायो। बेनिफ्राय ओ आरो माइफोरा जाहाथे खुग्ला जाया गोग्गो जायो बिनि थाखायबो जोङो माइ आबादफोरावबो माखासे मुलि होनानै जोङो माइ आबादखौ मावनायखौ जों आथिखालाव नुनो मोनो आरो। थ बे बेफोरनि थाखायनो माखासे बेरामफोरा जाबोयो बा बांबोगासिनो दङ। दा नोंथाङाबो देहा आरो सावस्रिनि सोमोन्दै एसे फोरमायनानै होनो हागोन ना।
औ दा देहाया जों दा दानि जुगाव जोंनि गासैबो मानसिनि देहायानो माखासे बेमारजों नाख्रेबजानाय होननानै जों माखासे हमदांना मोनो जों उन्दैनिफ्राय लानानैनो बोरायनायाव लासै दासिम जों माखासे दानि जुगाव ज जों जायो ज जोंनि जानाय आदार
औ
बेफोर आदारफोरा माखासे मलै बा माखासे हासारफोरजों बानायजोबनाय दानि जुगाव गोदोनि जुगाव बेफोरबायदि हासार होनाय बा मुलि आरिजों जानाय लोंनाय जे आदारफोरखौ दिहुननाय थांङामोन जै फसलफोरखौ खिन्थु दानि दिनाव जों माखासे देहाय गाज्रि खालामग्रा जिनिसफोरखौ जों बांसिनानो नुनो मोनो जेरै जों टाउन सहराव थांङोब्ला माखासे एकदम जेरै कम्पानिफोर माखासे केमिकेल ओंखारनाय माखासे गाज्रि केमिकेल ओंखारनाय कम्पानिफोरखौ जों नुनो मोनो माखासे उखुन्दै ओंखारनाय बेफोर उन्दैनिफ्रायबो जोंहा माखासे बेमार आजार जानाय जोंनाव जानो हायो। आरो दानि जुगाव गारि मथर बांबोबाय थ' बेफोरनिफ्राय थुुंङा ओंखारनाय बेफोरनिफ्राय माखासे साउन्ड माबा ओंखारनाय थ' बेफोरो जोंखौ माखासे बेमारनि फारसेथिं लाबोयो आरोना दिनै दिन दा जेरै बु थांङोबा जों बेफोरफोरखौ गोजानाव दोन्थ'नानैबाबो जोंनि जे जानाय आदार जे जोंङो जि जायो जों दानि जुगाव जों माइ आबाद खालामो गोदोनिफ्राय खालामबोबाय थादों आरो दासिमबो खालामो जोंनि गामियाव आरो गोदोनि आबाद खालामनाय आरो दानि आबाद खालामनाय माखासे फाराग दंङो जेरै बुंनो थांङोब्ला गोदो जों आबाद खालामोमोन जोंङो जेबो हासार होआमोन जों गोबोरखि हासार होयोमोन जोंनि गोबोरखि हासारजोंनो जों जि जायोमोन माइया जेसेबां जायो जोंनि हासारा गोबोरखियानो बा माबा मोनसे बेफोरबायदि जोंनि रासाय माबामोन आरोना मिथिंगायारि माहासारमोन दा जेरै दा जों माइ आबाद खालामनो थाखाय थाङोब्ला जोंनो माखासे मुलिनि गोनांथि जायो जों जेरै एम्फौ थैनायनि मुलि होनो गोनां जायो जों उन्दै समाव सोरबा माया देरस्लाबा बेखौबो जोङो मुलि होनानै फेदेरनो गोनां जायो। माब्लाबा माइआ माइनि फिथाया थायनो थायनाया खम जायो त' बेखौबो थाय होनो थाखाय जों मुलि होनाय जायो थ' हानाय समायाव जोङो माखासे जेंना सोमजियो दा बेफोरावबो जों मुलि होनो गोनां जायो अब्ला जोंनि जानाय आदारानो माखासे हामै मुलिजोंनो सोरजिजानाय थ बेनिखायनो जों उन्दैनिफ्रायनो दानि जुगनि जे मानसि दा बेफोरो लासै लासै बेमारजों नाख्रेबबोजाबाय थायो आरो ना
औ
दा बेल' नङा जों जेरै उम हाथाय फोराव मोनो बान्दा कबि फान्थाव आलु माखासे दा बेफोरबो जों गासैबो मुलिजोंनो बानायनाय आरो बेफोर मुलिफ्रा जोंनि मानसिया जाजानाय मुलि नङा थ' जों माबा फिथाइ सामथायाव होनायनि उनावसो जों फिथाइ सामथायखौ जानो हायो नाथाय बेफोर मुलिया एसे एसेबाबो जोंखौ बेमारनि फारसेथिं लाबोयो आरो ना
औ
दा। आंबो बांद्राय बुंनो सानला दा जों नोंथांखौ। बेखिनियावनो दोनथ'नो होननानै सानबाय आं रायलायनायखो दा नोंथाङा मा सानो।
औ दे नोंथां।